नांथां
औ खोनादों नोंथां औ नोंथाङा कल हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
औ आंनि कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों नोंथां आंनो सम होन हागोन ना!
हागोन नोंथां हागोन।
अब्ला नोंथाङा बिदिब्ला खोनासं संलांदो आं सावरायलांसै औ जेरै जोंथ' औवानि बागै सावरायगोन आरोना औवा होनोब्लाथ' जेरै जोङो ओ ओ जोनोमनि उजिनायनिफ्राय जेरै थैनाया लागैनांगौ नङा होमब्ला?
नंगौ नंगौ
आरो जोङो औवाजों गोबां रोखोमनि आखायजोंनो बानायनो हायो जोङो औ जेरै जोङो औवा होनोब्लाथ' जेरै जोङो थानो थाखाय जेरै बानाय रोंनाय जायो आरोना औवाजोंनो जोङो न'खौ बानायनाय जायो आरो ना औ औवा नङाब्लाथ' जेरै जोंनि बे बुहुम बुहुमबो होनजायो जेरै जोङो ओनसोलफोरावबो जेरै गोबां औवाजोंनो जेरै न' बां लुनाय जेरै फाखानि न'ब्लाबो औवानि गोनांथि जायो।
नंगौ नंगौ
आरो जेरै जों थानो थाखायबो जेरै जोंनो न'फोरनि गोनां जायो जों बांसिनानो हानि न' दङ' होनब्ला औवाजोंनो बानायनाय नङा होनब्ला? औ आरो जेरै जोङो ओ जेरै जोंङो एसे फाख दखाननि न' लुब्लाबो जेरै जोंङो न'खौ लुजोबनो हाया जेरै जोंङोनो थरजा बेरानि न' नांगौ। जायो नङा होनब्ला
नंगौ नंगौ
फोरथ' गासैबो औवाजोंसो बानायजानाय नङा नङाहोनबा नोंथां औ औ थारैनो जों बुंनो थाङोब्ला जोंनो औवाया जोंनि थाखाय मानो मानि थाखाय गोनांथिथारनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ मया जोंनि थाखाय माने जोबोर गोनां आरो जों जेरै थाग्रा थाग्रा न'नि थाखायबो जोंनो औ बेनि अनगायैबो जोंना बायदिसिना जों आखाइजों जों बानायनाय जेरै जोंङो आगजुफोर जेरै जोंना दङ जेखाइ खबाय बायदिसिना जोंङो बेफोरबायदि बेफोरबायदि जोंङो बानायनानै औवाजोंनो जोंङो बाननायखौ नुयो आरो नोंथां दा जोंङो दा जोङो न'आव नांगौ जानाय जोंङो जेरै बायदिसिना जोंङो बेफोर जोंङो माबाफोर बेरा सेरा होनांगौब्ला जोंङो औ'नि गोनांथि जायो आरो जोंना औवानिफ्रायनो जोंङो बायदि रोखोमनि जेरै न' बां पाक्कानि न' बां लुनायावबो जोंनो बेखौ नांगौ। जायो आरो नोंथां।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंङो जेखाइ खबाइ खादा मैगं सुग्रा खादा गबोर गार गबोर गार ग्रा खादा जेरै जोंङो खदालफोरखौबो जोंङो ववानफेेन बानायो।
नंगौ नोंथां नंगौ
औ आरो मैफोरखौबो जोंङो औवानिफायनो बानायो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ
फोरखौबो जोंङो औवानिफ्रायनो बानयो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंङो बे ओ खखा होननानै बुंनाय जायो खखायाव जोंङो आगोल ना सानानै बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो औ आरो सेन गोबां रोखनि आखजोंनो बानायजानाय जेरै जोंनि बर' हारियाल' नङा जेरै गोबां ओ मानसिफोरा बेखौ रोंगौ आरो ना
नंगौ नोंथा नंगौ
औ आखाइजोंनो हेबनायखौ आरो जेरै जोंनो दाला सानद्राय जोंनो माइरं माइ माइरं जावनानै जानो थाखाय जोंनो बे नांगौ जायो आरो दाला सान्द्रिखौ औ
दाथ' जोंना औवा औवानि जोंङो बागान बागान थायोब्ला जोंना गोबां फैसा मोनो जेरै जोंङो जोंङो बे औवाखौ फानो फानब्ला जोंङो गोबां रां खामाय जोंङो फांसे फांसे औवायाव जोंङो बाहाय बेयो गोदोरब्ला जोंङो सेजौबो मोनो बाजिबो मोनो बेफोरबायदि बेफोर औवाफोरखौ बि बिसोरो बायना लांनानै बिसोरो ओ गिदिर गिदिर कम्पानियाव लेखा बिलाइ बायदिसिना बानायनाय
बिलइ औ औ जों बेफोरजोंनो दा बहिफोराव जों लिरगासिनो नङा होनब्ला जेरै जोंङो औ बिजाबफोरबो लेखा बिलाइ गोबां बानायनो हायो आरोना जों औवाजोंबो औवाया जों ओरैबायदि जोंनि थाखाय गोनांथिथार जोंङो बेजों गासै खामानिखौनो जों मावनो हायो।
नंगौ नंथा नांगौ
जेरै- जोङो मोनसे लावसां बानाय बानायब्लाबो जेरै- जोङो बेहाय जोङो औवानि गोनांथि थि जायो जेरै- औ लेस्रानि लेस्रा गायनो थाखायब्लाबो औवानि गोनां
नंगौ नंगौ
आरो जेरै जोङो बायदिसिना जों मैगं थाइगं गायब्लाबो औवा होनब्ला जोङो बुंनोनो नाङा आरोना नोंथां औवाजोंनो गासै खामानियानो जायो
नंगौ दा जोङो औव होनब्लाथ' जोङो बायदि जोङो बायदिसिना खामानियावनो
औ खामानियावनो जों औ बाहायजायो आरो जेरै जोङो जोनोम जाब्लाथाय जेरै जोङो आगोल जों नुनो मोनबोदोंमोनदि जोंनि मेगनजोंनो आरो जेरै जों गथ'खासे जोनोम जाब्लाथाय जेरै जोङो बे औवानि खाथि मालाजों जोङो नारि हानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो औ आरो जेरै जोङो औ दाथ' जोंना गोबां डक्टर जेरै गोबां मेडिकेलफोरबो ओंखारबाय नालाय जोङो बेफोरखौ दानिया नुला आरोना आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला आरो जेरै जोङो बुंनो सासे गामियाव मानसि थैब्लाबो जोङो औवाजोंनो जेरै बान गारनांगौ औवाजोंनो सावनांगौ नङा होनबा नोंथां औ गोबां बेफोरबायदिनो औवा होनब्लाथ' जेरै जों एकदम मानिनानै लानांगौ जायो आरो आरोना जेरै जोंनो औवाखौ जोनोम उजिनायनिफ्राय थैनायलागै नांगौ आरो ना
नंगौ नोंथां नंगौ दा नोंथाङाथ' औवा आरो जोंना औवा औवानि जोङो बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रिबो दङ औवानिफ्राय जों बाननाय जेरै जोङो औवा मेवाइ औवा मेवाइखौथ' जोङो औ बेखौथ' बर' हारि बर' हारियाव गोबां गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय ना आथिखालावबो बै बै औवा मेवाखौ आथिखालावबो जों जायो आरो नोंथां दा जों दा जों बेखौ जानो जानो गोनांब्ला जों गिबियावनो बै औवानि जोङो फेंखा ओंखारनाय बे फेंखा ओंखारनायखौ जोङो दानना लांनानै जोङो बेखौ मोजाङै बेनि बिगुरखौ गारनानै जों बेनि मोदोम बाहाखौ जों मोजाङै हाना हानालाख हाना लानांगोन फिसा फिसा हाना लानांगोन बेनि उनाव जों अनला खारै औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ औ औ बेदरफोर जों जोबोद थावसिनोसै आरो अमा बेदर दर ब्रयलार बेदरफोरजों
औ नंगौ नोंथां नंगौ नाथायथ' औवाजों आथिखालाव औवाजों बानायनाय गोबां जोङो हटेल रेस्टुरेन्टफोरावबो जोङो औवाजों बायनाय बायदिसिना जोङो बेफोर बायदि जोङो दिडजाइन खालामना दोननायखौ जों नुयो आरो नोंथां
नुनो मोनो औ आरो जोङो औवानि औवानि जग्रा सियार जेरै जों सियार होनो जेरै बेफोरबायदिबो बानायनानै दोनो आरो जोबोद समायना समायना औ
दा जोङो
औ जेरै जोङो जग्रा जग्रा थुल बायदिबो जों बानायनो हायो
नंगौ नोंथां नंगौ
जोंनो हेबनानै
दा जोङो औवाजों जोङो बायदि जोङो दामाय ओमफ्राय माबाफोर जोङो खालामनांगौ जेरै दाउ दाउनि फार्म दाउ
औ औ आरो जोङो दाउ बिदै दैनो थाखाय जेरै जोङो बे औवाखौ जेरै हेबनानै खख्ला बानायनानै होनाय जायो आरो ना।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ गोबां जोङो आखाइजोंनो हेबजोबनो हायो आरोना जों जोङो औ। गासै खामानिखौनो जोङो हायोब्लाथाय जेरै जोङो बायाब्लाथाय जेरै जोङो आरो जोङो बेफोरखौ हेबनो हाजोबो आरोना। औ दानि जुगावथ' मानसिफोरा एसे बा बानाय हमबाय नालाय जेरै दा दा एसे खमफोरखौ नुनो मोन थेवब्लाबो जोंङो औवाजोंनो दङ आरोना जेरै औवा नङाब्ला जेबो न' बांबो जाया जेरै जों न' गंसेबो लुनो हाया।
नंगौ नोंथां नंगौ।
दा जोंङो औवाजों होनब्लाथ' जों औवाजों बायदि।
औ औ खामानिखौ औ मोनो नंगौथार आरो जोङो मोनसे जेरै जोङो बे मा होनो बेखौ जेरै जोङो जिंगाखास जिंखा जिंखाफोरखौ गायब्लाबो जेरै जोङो औवानिनो गोनांथि जायो। फथलसां जिंखा गोबां औवानि औवाजोंनो बाहायजानाय आरोना
नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो जोंनो मोनसे जेरै जोङो दैमा दङब्ला जों थांनो हायाब्ला बारनो हायाब्ला जेरै बेहाय जोंनो बारनो थाखायबो दालांनांगौ जायो औवानि।
बायदिसिना जोंना खामानियाव फैयो आरो नोंथां औवाया दा जों। जों बायदिसिना जोङो फाननानैबो जोङो फैसा मोनो आरो बेफोरो
गोबां रां मोननो आरजिनो हायो आरो जेरै जोङो औवाजोंनो जेरै जोङो न'खरखौ खुंनो हायो आरोना जेरै जोङो आखाइजोंनो हेबनाय मोनसे बायदिसिना मुवाफोरखौ फाननानै
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो जों बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव खोथिया फैयो जेरै जोङो बेहायबो आरं नांगौ जायो नङा होनबा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
थाखाय जेरै
नंगौ बेयावबो जोङो बै औवानि बाहाय औवाया बाय देरिखौ जोङो लानानै जोङो बेखौ आरं बानायनाय जायो आरो नोंथां औ।
जोङो औ आरं बानायनाय जायो आरो जेरै जोंनो औवाख खौ नांगौ जायो जेरै जोङो माबा मोनसे जेरै जोङो माइ सौनो लांब्लाबो जेरै मिलफोराव जेरै जोंनो औवानि आरंनि गोनांथि जायो जेरै माइ खौ जोङो हानानै लांनो औ।
दा औवा
औ नोंथां बुं।
औवानि जोङो दा गोबां लिरनाय लेखा बिलाइनि थाखाय औवानि गोनांथिया गोबां ओ जाबोगासिनो दोङो बेनिखायनो जोङो बेनिखायनो जोङो औवानि उम ओ औवाखौ जुदि जोङो जानला मोनला बाहायाबालासिनो जोङो मोजां मोजाङै जोङो बेखौ लाखिलाङोब्ला जोंना गोबां
औ मुलाम्फा जायो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला औवाखौ जोङो बेफोरबायदि समाव गायनांगौ होनोदि जेरै गोदो गोदाय बुङोमोन जेरै ओ गुड फ्राइदे होननाय मोनसे दङ जेरै जोङो बेहाय गायब्ला औवाया गोबां जायो होननानै जोङो फोथायनाय दं आरो औ औ। गोदोनि आजै आजौमोना बेफोरबायदि होननानै बुङोमोन आरो।
नंगौ नोंथां‌ नंगौ।
औ नोंथाङाथ' मिथिखौ जानांगौ? औ।
दा जोङो औवाजों जोङो दा नों न'फोरावबो जोङो जेरै न'नि बेरा बायदिसिनाखौ जों होयो आरो नोंथां।
आरो जोङो न'आव मोनसे बैसां गैयाब्लाबो जेरै जों उन्दुनो थाखाय जों औवाजोंनो बानायनो हायो। नङा होनबा?
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
दानि जुगावथ' गोबां सोरनाबा सोरनाबा जोबोद खस्थ' जायो आरोना बैसांनि थाखायब्लाबो बैसां बायनो थाखायब्लाबो जोंनो फैसा गैया जायो जेरै
नोंगौ।
औ गोबां रां खरसा जायो बैसां गंसे बायनो थाखायब्लाबो जेरै जों औवाजोंनो हेबनानै ओ ओ गोदो थाबोनायफोरखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो आरो जोङो मोनसे साया दंफां सायाव जिरायनोब्लाबो जेरै जोङो औवानि औवानि जेरै जोङो हेबनाय ओ जेरै जोङो खख्ला होननानै बुङो जों बेफोरावबो जिरायनो हायो आरोना जेरै जोङो औवाजोंनो बानायनानै।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ अब्ला जोंना नोंथां समाबो जानसै नोंथां नों सावरायना जोबोद गोजोननाय थाबाय।
गोजोनथों नोंथां।
थारैनो।